हेलौ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम,
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नों
ओ आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो हरदोंमोन नों नोंथांनाव सम दङ ना? ओम जोंनि ओ आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ
हागोन। ओ जोंनि बर' समाजाव एबा सुबुं माहारियाव ओ बुंनो थाङोब्ला आब फादनानै गाहाय होननाय, हमनानै लानाय जायो आरो नोंथां जेरै आबाद गाहाय होनोब्ला जों गि गिबियावनो सावरायनांगोन माइ आबाद नोंथां हो ओ जेरै माइ आबाद माइ आबाद खालामनानै जों गोबाव समनिफ्रायनो माने संसार जाबोगासिनो दं जों बेखौ नुनो हायो आरो जेरै ओ माइ आबादनि सायावबो माने बुंनो थाङोब्ला जोङो। गोदोनि माइ आबाद मावनाय आरो दानि सोलिफु मुगायाव। आबाद मावनाय माने गोबां फारागथि नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां
माने जों माइ आबादखौ मावोब्ला माने। जों बेखेवनानै आं नोंथांनो एसेब्लाबो खोन्थानोसै माने।
औ नोंथां।
माइखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ आबादखौ मावो आरो नोंथां जेरै दैज्लांनि समाव गुबुन गुबुन जायगायाव, बोसोराव ओ खननै एबा खनथाम गाहामसिम मावनाय जायो आरो बे बेजों लोगोसे माखासे बोरि एबा हाब्रां दै मोनस'यै जायगाफोराव बै आसुमाइ जायखौ बुङो ना नोंथां माने
औ नोंथां औ
औ बै आसुमाइफोरखौबो जायगा लायै जायगा। मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो दैज्लांनि माइ होनोब्ला जों जेरै खोथिया खोथियाखौ फोग्रोना लाग्रोनांगौ खोथिया फोनो थाखाय। जोंङो जायगा नायनानै बबे अ बबे दुब्लि फोथारनि जायगाया एबा दुब्लिया एबा दब्लया मोजां जागोन नैबेफोरखौ माने जायगाफोरखौ बासिनानै माने बै जायगायाखौ मोजां साफा खालामनानै हालेवनानै माने लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो औ मोजां फोसाबनानै आरो माइज्लिफोरखौ माइज्लिफोरखौ जोंनि बर' समाजाव एबा बर' हारियाव ओरैबायदि बुथ थुमार दोनखायो माने जेब्ला माइया गोमोन जायो माइआखौ माने एक्सट्रा बासिनानै ओ माइज्लिखौ दोनखानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बेबायदिनो बासिनानै दोननानै ओ माइ खोथियाखौ फोनो थाखाय ओ बेखौहाय सानसे एबा साननै सोमनानै दोनग्रोयो माखासे दै थाग्रा जायगाफोराव बस्थाफोराव सोनानै सोमनानै दोनाखै दोननानै बेखौहाय माने जेब्ला बै खोथिया फोग्रा जायगाया मोजां जायो हाब्रुआ गेफे लेफे लेफे जानानै मोजां मोजां मोननो अब्ला माने खोथियाखौ फोनाय जायो आरो नोंथाङा।
ओ नोंथां
फोखांनानै जेब्ला जि दिन नङाबा नैजि नैजिबा दिनफोर जायो जेब्ला गायजानायनि सम खम जायो अब्ला बेखौहाय माने बे खोथिया ओ देरजासिम माने जोंनि फोथारफोरखौ एबा दुब्लिफोरखौ फोमोननानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ बेबायदिनो ओ जों फुस खारायनाय एबा हालेवजेननाय हाखौ जोंङो खारायनाय होननानै बुङो। ओमफाय बेनि उनाव सामोर होनाय बै सामार होनाय समावनो माने जोंङो आलिफोरखौ साफा खालामनानै लायो आलिखौ दाननानै लायो। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला सामोर होखांनाय जायो अब्ला ओ हाफोरखौ फोमोननाय जायो आरो नोंथां जायखौ आलिफोराव हाग्रा रज'यैनि थाखाय आलि खोनाय जायो। आरो दैफोरा मोजां समान थानो थाखाय बेनि दै लामाफोर दोननानै मोजां आलिफोरखौ बान्दोफोरखौ थेथेनानै बेबायदिनो माइफोरखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। औ आरो जों बुंनो हायो माने गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोना माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोसौफोरजोंनो गायबोनायखौ नुदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
नाथाय आथिखाल बिथिङाव जों नुनो मोनो जे ओ मेसिन ना ओ जाय बिगियान आरि जुग फैनाय लोगो-लोगो माने माखासे ओ मेसिनफोर बाहायनानै जेरै ट्रेक्टार हेन्दड ट्रेक्टार बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मेसिनफोर बाहायनानै माइ आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो आरो नोंथां जोंनि साइडजों आबाद मावनाय होनोब्ला फ्राय ओ बे माइ आबादखौनो जोंनि नैबे ओ न'खर सोलिनो थाखाय फ्राय माइ आबादखौ बांसिनानो मावनाय जायो आरो नोंथां गुबुन-गुबुन माइ जेरै माइसा माइ माइब्रा बेबायदिनो जादु माइ आरो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां नोंथांमोननि साइडजों माइ आबाद मावनायफोरा माबोरै सोलियो एबा माबोरै मावो माबोरै गायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां औ बिदिबा आं फोरमायनोसै ओ जोंनि औ बर' हारिया माइ आबाद बेखौनो ओ गुबै जिउ खुंनायनि राहा होननानै ओ सानना लानाय जायो
नोंगौ
बिदिनो जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइ जोलै बासिनानै लाग्रोनो गोनां जायो जायखौ जोङो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो नोंथां दोहाय नों थाङा होननाय बायदि ओ बे माइज्लिखौहाय जोंहा फाथोनि बस्थायाव सोनानै सानसे बा साननै जों दैयाव सोमनानै गाजा बेरहोनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा थि खानानै लानाय खोथिया थिलि बेखौहाय हालेवनानै ओ माइ फोजानो हानाय बायदि ओ जोंहा हालेवना लानानै बै खोथियाखौहाय बै खोथिया थिलियाव फोनानै होनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा ओ मोसौ बोरमा बा दाउफोर जानो हायि बदि खायफाया नेट सोंनानै दोनो ओ खायफाया ओरैनो दोनो बेबायदिनो ओ खोथियाखौ फोनानै दोननानै जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंनि जेखिनि थाखानाय दुब्लि बे दुब्लिखौहाय जोंहा हालेवनाय जायो नोंथां गोदोनि दिनावथ' ओ जोंहा मो सौ आरो नांगालजोंनो हालेवनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेहाय सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे बिगियानारि आदब खायदा जेरै ओ मेसिनारि ट्रेक्टरफोरजोंहाय जों हां हालेवनायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिनाव थ' गोबांथार जोंहा माहाजोन बर' सुबुंफोरा दाहोना रुवाथि ग्रोम-ग्रोम लानानै माइ आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन नोंथां नाथाय आथिखाल समाव जोङो दाहोन रुवाथिफोरखौबो नुनो थांलिया बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ खामला हाजिरा होनानै माइ आबादखौ मावनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोननाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंहा माइ गायनो थाखाय गिबि हालेवनायखौ जोंहा खाहैनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेनि उनाव जोंहा नैथि खेब हालेवबावनायखौ सामार होनाय होननानै बुङो। सामार होखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे बै आलियाव जे माखासे हाग्राफोर थायोना नोंथां। बेफोरखौहाय गैया खालामनो थाखाय जों खदालजों सननानै होनाय जायो जायखौ जोङो आलि दाननाय होननानै बुंनाय जायो आलि दानखांनायनि उनावहाय जोंहा दुब्लियावहाय दै सोनानै होनाय जायो नोंथां। बे दै होनाय सोनानै होनायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे बे दुब्लिनि हाग्राफोरा सेवो आरो दुब्लिनि जेखिनि हालेवनानै दोननाय बे हाया गुरै जायो जोङो माइ आबादखौ गायनो थाखाय हा गुरै खालामो नानै हाब्रु खालामनानैसो गायनो गोनां जायो बेबायदिनो आलि दानखांनायनि उनाव जोंहा खनसे हालेवबावनाय जायो नोंथां बे हालेवनायखौ जोंहा बर' होनाय होननानै बुंनाय जायो बे बर' हो- होखांनायनि उनावहाय जोंहा दुब्लिनि दैया जाहाथे समानै थायो। बिनि थाखाय जोंहा खदालजों आलि खोनानै होनाय जायो नोंथां। आलि खोनानै होखांनायनि उनाव उनावहाय खायफाया खनसे फोमोननानै। फोमोननाय हालेवबावनाय जायो आरो खायफाया मै होनानै ओरैनो। गायो थिग बेबादिनो जोंहा दुब्लिया गायनायनि सम जायोब्ला हाब्रु हाब्रुआ दोलो दोलो जायोब्ला। जोंहा फोनानै लाखानाय खोथियाखौ फुनाय जायो बे खोथिया फुनायाव जोंहा माखासे। साननायनि सोदोबफोर दङ जाय मुथासे खो खोथियाखौ जोङो आखासे होननानै बुंनाय जायो आरो दाइन आखा जोंहा दांग्रिसे होननानै जोङो बुंनाय। जायो बे खोथिया मुथाफोरखौहाय जोङो गय बिगुरनि गय जेखबनि दुरुं बा फाथो बिफांनि दुरुंफोरखौ जिरनानै जोंहा खानानै होनाय जायो नोंथां बेबादिनो खोथियाफोरखौहाय दुब्लि मोनखानायाव। रानै रानै होनानै जोङो खामला हाजिराफोर लानानै माइफोरखौ खौहाय गायनाय जायो नोंथां बे बायदिनो जोङो माइ गायजेननाय गिबि सानाव जोंहा मोनसे बिमा माइनावनि सायाव गय फाथै आगर बाथि बिदि सावनानै जोंहा फुजिनाय जायो जाहाथे जोंनि गायनाय आबादा बा माइ आबादा मोजाङै मोजां जायो। जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो फुजिग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा माइखौ गायै गायै गायथानानै। आरो जोबथारनायाव मोनसे फोरबो जोंहा फालिबावनाय जायो। जायखौ जोङो नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बे नांगोल जांख्रायाव जोंहा गोबांथार गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे सोलिबोनाय दोरोङारि हुदाफोर दङ बेनो जाबाय। हाब्रु फुनलायनाय आबाद फोथाराव रंजानाय आरो जौ लोंनाय बेफोर हुदाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों नोंथां। आ बेबायदिनो आरो मोनसे जा‌ माइ गायथाजोबखांनानै गायखांनायनि ओ दब्लायसे आलि खनायाव जोंहा बाख्रि गायखननाय होननाय मोनसे हाबा फारि लानाय जायो जाय माइफोरखौहाय जोङो जमा जमा खाथि खाथि गायनानै होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ- माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जाय जायगायाव मिथिंगायारि हासारा एसे खम बै जायगायाव जोङो माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय हासार होनाय जायो बे हासारा खायफाया मिरि ह-हो जेरै मोसौनि गोबोर हासार आरो खायफ आ रा रासायनारि हासार होनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेब्ला ओ माइया मोजाङै देरबोयो ओ बै समावहाय माबेबा जायगायाव एम्फौफोर जायोनो नोंथां बै एम्फौफोर जानायखौ होबथानो थाखाय जोंहा माखासे मुलिफोर सारनाय जायो। थिग बेबादिनो देरै देरै देरबोनानै जेब्ला माइया ओ ओंखारनायनि सम जागोन बा माइ बिफाङाव बिबारा ओ- थफि फैगोन बै समावहाय आरो मोनसे फोरबो फालिबावनाय जायो बे फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां जाय फोरबोखौ जोङो ओ कातिक फोरबो होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
फोरबोआवहाय जोङो ओ- जोंनि माइया मोजां ओंखारनायनि थाखाय जोङो गनसा लानानै थाव गुबै फुननानै माइफोरखौहाय माइ बिदाङाव जोङो फुलिरनानै होनाय जायो। बेखौ जोंनि आइजो माहारिया मावनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोनाबिलि समाव समावहाय टाइगिर बिखङावहाय ओ- आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज गाबनाय जायो जाहाथे जोंनि मावनाय आबादा मोजाङै मोजां जायो जों मो मोजां फिथाइ मोननो हायो ओ- बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां। दा जोंनाथ' रायज्लायनायनि समाबो फैबाय दा जोंनि रायज्लायनायखौ एसे खिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।